ओम मा खबर नोंथां?
ए नोंथां आं नोंनाव मोनसे बाथ्रा सावरायनो नागिरदोंमोनलै नोंथाङा दा फ्रि दं नामा?
अ सावरायजागोन नोंथां नै आं ओरैनो दंफां साया औवा सिं मानि बेफ्राव जिरायना दंलाबायो।
अ नोंथां होमबा सावरायनोसै नामा?
सावराय दे नोंथां।
नोंथांनाव आं बेखौनो सावरायनो नागिरदों जि दि नोंथाङा गरम बोथोरखो साबसिन मोनो ना गोजां बोथोरखो साबसिन मोनो?
आं नोंथां गोजां बोथोरखौ साबसिन मोनोलै मानो होनोबा नोंथां अ गरम बोथोराव दा माइ खेथि आबाद माबा दैज्लां बोथोर जाबाय नालाय दा।
औ।
माइ खेथि गायनांगौ जायोना इनि थाखायनो इकथिक गुसु जायो। बेखोल' मोजां मोनो आं माने मेसें बोथोरल'।
अ।
होमबा गोन नोंथाङा गोजां बोथोरखो साबसिन मोनो आरो ना।
गोजां बोथोरखो साबसिन मोनो नोंथां दा गरमाव गरमजोंनो गाननोबो हाया। गोजां बोथोराव जनता जेकेत गानफब जोमफब जुथा मुजा गस्ला लंफेन सब गानजोबनानै बेरायहैनो हालाय लायबावोसो बेलेगाव।
दा गरम बोथोराव बेरायनोनो हाया गस्लायानो सिजोबो गरमजोंनो।
दा आंथ' गोजां गरम बोथोरखोसो साबसिन मोजां मोनो।
अ मानो मोजां मोनो होमबा नोंथाङा फोरमायना होदो एसे।
नोंथां आं मानो मोजां मोनो जेनेबा जों गरम बोथोराव नोंथां
ओम।
गोजानफोराव खामानि मावहैबाबो जोंनो इसिबां खमबल जि जोमनि जेबो गोनांथि जाया। जों एसे एनै सि जोम लांनानैनो बेलेगाव गोजानफोराव खामानि मावहैनो हायो। आरो जों गरम बोथोराव बायदि बायदि फिथाइ सामथाइ आरो आबाद आ ओ आबादफोर बायदिसिना खालामनो हायो। जेरै जों गर गरम बोथोराव ओ सबाय बिमा खफि आलु गोबां गोबां बायदि रोखोमनि मेगं थाइगं गायनो हायो।
ओम।
बेखायनो आरो जों गरम बो थोराव इसेबां गानफब जोमफबबो थानाङा बेखायनो आं गरम बोथोर खौ साबसिन मोनो नोंथां।
अ नोंथाङा गरम बोथोरखौसो मोजां मोनो होमबा ना नोंथां?
औ नोंथां।
गरम बोथोराव सान्दुंखौनो सहायनो हानो नागिरालै नोंथां। अब्बा थांनो होनब्लाबो गस्लाखोनो गाननो हाया गरमजोंनो।
नोंथाङा दा गोजां बोथोरखौ मोजां मोन नो नालाय आंथ' गरम बोथोरखौसो मोजां मोनो नालाय नोंथां।
ओ।
दा नोंथाङा गोजां बोथोराव मा फिथाइफोरखौ बांसिन जानो मोजां मोनो नोंथां?
गोजां बोथोराव आङो
ओम। ड्रागनफोरखौबो मोजां मोनो जानो।
अ।
आरो ड्रागन जानो मोजां मोनो आरो खुसेरफोर - खुसेरफोर खै मोजां मोनो आरो नोंथां।
ओमफाय नोंथाङा गोजां बोथोराव मोननाय मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइफोरनि एसे जाहोनफोर मोननायनि एसे बुंनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हायो।
दे नोंथां बुंना होलाय फिथाइ सामथाइ आरो मैगं थाइगंनि बागै।
दाथ' मेसें बोथोर जासै नालाय गोजां बोथोर जाहैखासै नोंथां।
औ।
बे समावथ' लाइ, लाफा मोनो आरो लाइ, लाफा मोनो केेलेरा मोनो। आरो बेफोर खुमब्राफोर मोनो आरोना नोंथां।
औ-औ नोंथां।
लाइ, लाफाफ्राबो गोथाव खारै जालाबायनो नोंथां।
औ नोंथांमोनहाथ' गायो जानो हागौ लाइ, लाफा न'आवनो।
गायो नोंथां न'आवनो एसे। बिगानैसो दङ मैगं खिथि खामना जाग्रा।
अ - अ।
नोंथांमोनालाय?
जोंनाबो दं नोंथां।
खिथि खालामो ना नोंथाङाबो?
औ नोंथां खालामो।
मा मा खिथि खामना जायो नोंथाङालाय?
ओंहा जोंना बेनो
मैगं थाइगंनि मा मा खिथि बानायो नोंथाङा?
जोंहा नोंथां ओरै आलु गायो, कफि गायो सबाय बिमा गायो, भिन्दि गायो, बानलु गायो।
अ।
बिदिनो एसे - एसे गायजोबो आरो नोंथां।
अ जायोलै नोंथां। न'आव जासाबनो आनथाल' खरसा मोननाय
औ। जेनेबा नोंथांनाथ' मोजां मोननाया गोजां बोथोरसो नालाय।
ओम।
आङाथो आं बेखौनो बुङो जि गरम बोथोरखौ मानो मोजां मोन गरम बोथोराव माने जों एफ बा गानफबखौ जोंफब थानाङा।
उम।
बेबायदिखौनो साननानै आं मोजां मोनो आरो नोंथां गरम बोथोरखौ।
आंहा नोंथा गोजां बोथोरखौ मा होनो द्रेस गानफब जोमफब गानना थानसा थानो लुबैयोना नालाय नोंथां दाथ' गरमाव जानला मेनला गस्ला गानालासिनोबो थानो थानांगौ जायो नालाय ओंखायनो गस्ला गाननो मोजां मोनोना आं गोजां बोथोराव गानफब जोमफबनो।
औ नोंथां नोंनिया बेलेग आंना बेलेग आरो ना।
उम सब।
थेवबो जेबो नङा नोंथां जों मिथिलायनासो लादों नालाय
ओं ओं सब मानसियानो गावबाागावजों मिलायलायाना नोंथां
औ गावबाव साननाय थायो नोंथां
ओ।
सब मानसिनि साननाय हनायफोरा एखे जाजोबाना नोंथां।
उम उम नोथां।
ओमफ्राय नोंथां दाथ' न'आव गासिबो मोजाङैनो दंना?
अ‌ नोंथां।
औ। मा ओंख्रि जानायमोन नोंथाङा?
दालि खारैजों माबासो नोंथां अवा मेवाइ।
अ।
नोंथांमोनालाय जाबाय ओंखाम?
जाबाय नोंथां।
औ मा ओंख्रि जाखो नोंथांमोननालाय?
खुसिया जों नोरसिनसोमोन नोंथां।
ए। खुसियाथ' जोबोद मोजांना नोंथां भिटामिन जायो थै जायोना नोंथां इखो जाबा?
औ नोंथां औ। नाथाय बेनोदि नोंथां खुसियाया। हाइ प्रेसार गोनांनि थाखाय ओरैबायदि। खात्रा बस्थु।
देहा दुर
खिन्थु जों नों आं मा थि मोजांफोरा सोरबाफोर एसे एनै दुरबल मोनोबा थैनि खमि जायोबा जानो हायो नोंथां
औ
नोंथांमोनथिंबोथ' गोबां मोनो जानो हागौ
जोंथिं सेंग्र लैनोथां बायनासो थानांगौ सेन्टारफ्राव फानलाबायो आरो बायनानैसो जायो जोंख
औ आरो नोंथांमोनथिं सेन्टारानो खाथि खा जेबो नङा लायबानो मोनो
बायना जायाब्लानो उफाय गैया नोंथां मोनानो ना जों फैजाय बायना जानांगौार आरो थाखा फैसानि प्रब्लेमब गेलेेलाय मोनजाला जानो गोसोबां नोंथां।
औ औ नोंथां। मा खालामबावनो दा नोंथां बिदिनो।
मोनबो गैया खिथि सिथि मावनो जायाबानो।
मा होनदों नोंथां?
खेथि सिथि मावना जायाबो उफै गैया होनदां।
औ नोंथां बेफोरखौनो मावना जानांगौ
ओ
औ औ नोंथां औ मा होनदों नोंथां
नोंथांमोनालाय गयफोर दंनाा गैया न'फोराव
गयफोर दङ नोंथां
गय गय दंनाा नंथां
औ दङ नोंथां
बिगाबैसेसो दङ गयालाय
गयाथ' ओरैनो नोंथां जोंना बे न' न'नि सोरगिदिं खाथि खाला दं
औ
आरो ओरैनो टटेल बिगाथामसो जागोन नोंथां
अ
दा बेफोरखौनो आं आरो बारायबावनो सानदों नोंथां बेफोरजोंनो रां एसे एनै आरजियो नालाय
उम। नोंथां कुन्टेल कुइन्टेल बेसे ओंखारो नोंथां गया दा
नोंथां जोंना नैबे देग्लाय बोसोरावथ' कुइन्टेल दाम ओंखारदोंमोन नोंथां
औ ए
गयलाय गोबां थायो नोंथां जोंना
नोंसिोरथिं मोजांबा मालाय दांथां हासार गोनां नोंथांमोन मिथिंदां जायगाखौनो हासार गोनां नुखाथारो होनदां
औ औ नोंथां
गयफोर जासो जासोगारो ओंखायनो
औ होमबा नोंथां दाथ' समाबो एसे जाहांबाय
ओ
होमबा नोंथां बै सेन्टाराव खनसेसो लोगो हमलायना मोजां सावरायफिनसै नामा नोंथां
जागे नोंथां
नोंनिबोथ' नोंनिबो गेजेर आंनिबोथ' गेजेर जाखायो नालाय नोंथां
ओ
दा आराम दुगैखां लोबखां थांनोसै नामा नोंथां मोनाब्लि मोनाब्लिनो
जायो नोंथां आंबो नै दंलाबायो ओरैनो बारिफ्रावसो
औ आंबो मोसौ खाना दोनफैनानै दुगैनानै ओंखारलांसै नोंथां सेन्टाराव
जागोन
औ नोंथां नोंथाङाबो आराम मोनाबिलियाव फैबानो जाबाय लोगो हमलायसै
जागोन दे नोंथां सम मोनबानो थांसै आं सम मोनबा थांगोन
औ दे दे नोंथां हबालाय दोनथ'नोसै ना नोंथां
ओं जागोन दे नोंथां
औ देथां